हेलौ ओ खोनाबाय दा?
औ खोनादों।
उम।
बिदिब्ला जों दायो हारिमु आरो गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायलायनोसै नामा?
हारिमु।
फेस्टिभेल हारिमुआ फेस्त माबा फोरबो।
ओम जोंनि बर'फोरनि माखासे फोरबो
औ। बर' हारिहा मा मा फोरबो फालियो?
बैसागु फोरबो मागो फोरबो ना आरो मा?
बैसागोआनो बैसागोआनो जाहैबाय ना बर'नि आंगो फोरबोआ। ओंखाम गोरलै जानाय आरो।
औ।
बेफोरबो ना फोरबो मोनफा मोनफा
औ। मागो फोरबो।
मागो बैसागोखौ दा मा मासाव फालिनाय जायो होमबा
बैसाग ना
उम बैसागो बोथोरावनो फालिनाय जाया होमबा ना? इंराजि दाननि इंराजि दाननि एप्रिल मासाव बैसागु बोथ्ला बैस बोथोरा गोग्लैहैयो आरो।
औ।
मागोखौ बबे दानाव फालिनाय जायो होमबा?
मागो माघ मास। ना ओरैनो इंराजियाव इंराजि जानुवारि ना?
जानुवारि। औ जानुवारि गोलैगोन
नुवारि फन्द्र बैसागुआबो एप्रिल फिफटिन ना एखे एखे गोलैहैयो आरो जोंनि फेस्टिभेला। मानि फोरबोआ। बर'नि मागो आरो बैसागोआ मेन आरोना।
बैसागआ ओरैनो मास मोनसे उम मास मोनसे ला मिथिनाय जायोना ओरैनो।
गोदोनि समावहाय मास मोनसे खुङोमोन आथिखालाव थ बेफोरबायदि समबो गैला नालाय रं जानो बाजानो ना?
खोब खोब फालियोब्ला सानब्रै सानबा
आ आथिखालाव सप्तासेबो फालिला सानथामबा सानब्रै ना?
उम
गोदोनि समावहाय मा खालामोमोन मास मोनसे फालियोमोन होननानै जों खोनाबोदों आरोना। गोदोनियाबो बेबायदि ना बाहेरा खामानिबो गैयामोन नालाय ना जानानै मावै दाङै जानाय लोंनायलसोमोन नालाय। बेखायनो बेफोर फोरबोखौ
माने बैसागनि बे गिबि सान खौ मोसौ
बैसागनि गिबि सानखौ अ माबा सै सैत्र दाननि जोबथा दिनखालि थुखैयो आरो
औ
मोसौ थुखैनाय
त्र दाननि जोबथा दिन।
अ
सोरबा बादिया से से खालारावबो थुखै थु खैयो खोमा दांना बैसागनि?
उम से खालारावथ' मोसौ थुखैया। सैत्र दाननि जोबथा औ। एक थारिकआवहाय मे माह बा बैसागोआव माने मानसि बैसा गु होनो आरो।
औ मानसि बैसागु।
खुंसिगोन आरो
ए एक थारिखाव न'खरनि बिमा बिफा देरस फिनफोरखौ मान सनमान खालामनानै आर'नाइ गान होनानानै माबा खालामनाय जायो ना होनाय जायो। सनमान लानाय जायो।
गिदिर उन्दै मानि मान होलायनाय सनमान होलायनाया देरसिनखौ मान होनाय। उन्दैफोरखौ अनाय होन ओरैनो मागो मा होनो बैसागोखौ मोसौ बैसागु होनो। फार्स्टखौ ना बे मोसौ थुखैनायखौ इनि उनाव नेक्सखौ मानसि बैसाग बैसागु बिदिनो गोबां सैमानि बैसागो अमानि बैसागु होननानै जोंङो माने बिजाबफोराव मोनबोदों आरो ना।
उम।
बेफोरबायदि मुंबो होयो होननानै आरो। रां बा खोनाबोदोंबो जों।
आरो बैसागो बैसागो बोथोराव बयनिबो न' न' हाब हाबन्नानै इदिनो मागिनानै जौ बेदर जालायनाय जायोना रायजोफोरजों न'खर न'खर हर हाबनानै बिदिनो
मेन बैसागुनि खामानियानो बा आयदायानो मोसानाय मुसुरनाय ना
औ मोसानाय मुसुरानाय रंजानाय
गोदान बोसोरखौ बरायनाय बेजों लोगोसे ना दुखु दाहाखौ बावगारनानै बे बोथोरावहाय माने रंजायो मोसायो आरो बयबो
बर' आइजोफोरा दख'ना गोदान गाननानै हौवाफोरा गामसा गोदान गाननानै ओंखारनानै मोसानाय जायोना बे बैसागुआव
बर'फोरनि बे मोन मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरोना
उ बिदिनो मोसानाय मुसुरनाय खालामनाय जायोना दानि जुगाव बिदिनो माबा खालामलायनानै गायकफोर मोसागिरिफोर ब‌ बादायलायनाय
औ खेला दुला बेफोरबो जायोसै आथिखालावनो
बे बैसागु फोरबोआ बिदि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों नाथाय‌ दायो एसे मदार्नआव हाब्बाय आरोना बेफोरबायदि‌
ए औ
जों जौ बिबाङाव जोंनि बैसागु‌ बेखौ लांनो हमबाय होननानै जों मिथि मोनदों आरोना गोदोथ' बेबायदि जौ साइनो स्टेजफ्राव मानि बिदि बाहायथि गैयामोन ना न'खर न'ख‌ नखर खुंनानै जानानै फोजोबोमोन आथिखालावहाय मा मा खालामो जोङो जौस्राङाव बैसागु खुङो बायदिसिना बाहायनानै बैसागुखौ फालिबोयोसै गोदोनाथ गामि गामि मोसाथिंनानै जायोमोन ना गुबुन गामिफ्रावबो बिदिनो मोसा जाहैयोमोन बैसागु मोसानाय सम समावथ' मा मा मानि माइरं बायदिसिनासो हरोमोन आ गोदोनि समाव‌ मानें दाउदै जा दङ नआवहाय बे बेखौनो हरोमोन आरो दाउ बेफोरबायदि ना हरनायखौ जों नुनो खोनादों आरोना आथिखालावथ' माने रांसो लायो बांसिनानोना गोदोनि बायदि बिदि माइरं दाउदै बेफोरबायदि लाया लाला आरो आथिखालावहाय गोदोनि ओ गोदोनि समावहाय मा बैसागु मोसानानै सोरनावबा दाउ गनाय बा दाउ दंबा बेखौनो मा हमनानै लाबोनाय बेफोरबायदिबो दं होननानै जों मिथियोमोन ना
औ औ मिथियो खोनाबोदों आरो मिथिबोदों
औ बिदिनो सानस्नि बा माबा सफ-सप्तासेनि बारा खुङोमोन दा सप्तासेखौनो खुंलियाना मास मोनसे बिदिनो रंजायो
गोदोनि दिनावथ' बे फुरा बे मास मोनसे खौनो रंजानाय जायोमोनो औ
दान मोनसे
आरो दानि जुगावथ' अबाराव फालियोब्ला सानबा बा सप्तासे ओ बिदि आरो सानब्रै स सानबानि गेजेरसिम रंजानायखौ नुनो मोनो।
बैसागुआथ' रंजालि रंजाथाइ फोरबो ना? मागो आथ' मोनसे
मागो
जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनि फोरबो आरो ओं
नाय लोंनायनि
बैसागुआ ज जाहैबाय रंजानाय बाजानायनि फोरबो मागो जाहैबाय जानाय लोंनायनि फोरबो आरोना
मागोआव मा मा जायो जोंहा
ओरैनो एनथाब एन्थाब फिथा लारु ना उम फिथा हासुं माने सौराय बेफोरनो आरो गोदोनिफ्राय जाबोदों मानि उम बे समावहाय मानि माइ गोरलै मोनोना माइ गोरलै मोनो बेफोरखौनो मा फिथा सा जायो आरो जों
उवालाव देनानै ना हा हा उवालाव माइ देबाय खुबाय बेनिफ्रायनो फिथा एन्थाब बानायनाय जायो आरो
औ बे समाव मानि माइ गोरलै मोनहैबाय मानि खामानि दामानि जोबस्रांहैनानै माने दसे समनि थाखायबाबो बैफोर खस्थ' फोरखौ बावगारनानै माने बेबायदि जानाय लोंनाय बानायो आर
औ दुखु दाहाफ्रा स्रां थांनायनि होननायनि हाहा होननानै
औ बे फोरबोखौ फालियो आरो। जानाय लोंनायनि
आरो गाननाय-जोमनाय गाननाय-जोमनायनिबो सावरायजागोन नामा ना बर' आइजोफ्रा गोदो बैसागो मागिबा रं जाब्ला मा रोखोमनि मोसायो गान्नाय जोमो गोदोथ' बैसागुआव देमसि मोसानाय दङ नामा ना? देमसि मोसानाय।
औ दङ दा।
बर' हौवाफोरा हिन्जावनि महर लानानै मोसानाय हिनजावफ्रा हौवानि महर लानानै मोसानाय बेफोरखौ जों नुबोदों आरो माने खोनाबोदों। जेन'बा गोदोनि दिनाव फ्राय बिदिनोमोन आरो। दानि जुगावसो सोलायबोबाय।
औ
गोदान जुग जाबोबाय नालाय गाननाय-जोमनायाबो एसे सोलायबाय आरो मोसानाय मुसुरनायाबो।
गोदोनि बायदि खाम, सिफुं, जथा, लानानै मोसाला ना आथिखालाव।
खम नुनो मोनसै आरो
ओम जुग जाबाय नालाय बक्स बायदिसिना दामै दामै बैसागु फालियैसै आरोना गोदोनि बायदि खाम, सिफुं, जथा जों गाव गावनो खननानै मोसा नायखौ जों नुनो मोनला। जाथ'सिगोन नामा?
औ दे।